औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ दायो जोंना आयदाया गेलेनायनि सायाव रायलायनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां
ओ गेलेनायनि सायाव नों बुंग्रोनो हागोन नामा नों मा मा गेलेनानै मो मोजां मोनो मा मा ओ गेलेयो।
अ नोंथां आंथ' गोबा दा ओ गोदो आं उन्दै समाव जोबोद गेम गेलेयोमोन नाथाय आथिखालाव आं बांद्राय गेलेनाय जाया। ओ जेब्ला आं उन्दै समाव गेलेदोंमोन बा फरायसालिफोराव गेलेदोंमोन अब्ला आं बांस दिनै बे हाव गेलेनाय बुङो ना उ एसे औ बुंनानै हा हाव बुंनानै ओ मानसिफोरखौ हमनो होसोनाय। बेबादि गेम गेलेयोमोन बेनिफ्राय थाखोमालायनाय गेलेयोमोन। बेनि अनगायैबो ओंखाम संनाय गेलेयोमोन आरो बेबादि बेनिफ्राय अन्थाइनि गेम गेलेयोमोन।
अन्थाइ गेलेनायनि बारै नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा माबायदि माबायदि रोखोमै गेलेनो हायो अन्थाइखौ आंथ' गोबां रोखोमै गेलेनाय नु-नुदोंमोन उन्दैयाव अन्थाइ फोरखौ माने गरबा लानानै गेलेनाय आरोबाव बिदिनो गोबां बुरजा अन्थाइ लानानै गेलेनाय जरा खानानै गावनानै गेलेनाय बिदि नुदोंमोन त' बेनि बारै माबाफोर खोन्थानो हागोन नामा?
अ नोंथां बेबादिनो गरबा लानानै बे ओ अन्थाइखौ गरबा लानानै गेलेयोमोन आरो ओ बेखौ ओ गिबियावनो फार्स्टआव गारस्रावनानै लाग्रोनानै बिनिफ्राय गरसे खनखांनानै आरोबाव बाखिखौ साथिं दाव ओ गरसे खौ गारनानै बा दाउखो मा होनना बुङो बेखौ? गाव ओ मा होनना बुङो दिखांनानै आरो सथिं ओ बेखौ खनखाङोमोन आरो बेनिफ्राय आरोबाव गरनै गरनै खनला यो जरा जरा आरो बेनि उनाव गरथाम बेनि उनाव गर सेखौ उनाव खनलायो बेबायाददिमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय गरसे आरो सायावा गा-गारना गारदावनानै बेबादि गरब्रैखौ लाय लायो आरो बेबादिनो आखाइजों गोबां ओ बानायनानै गेलेयोमोन आरो आखाइजों बेबायादिनो खफ' बानायनायबो बुङोमोन ना बेबाय दि गेलेयोमोन आरो गोबां बेनि अनगायैबो आरो मार्बल बेबादिनो ओ मारबलबो गेलेयोमोन जोङो
मार्बल गेलेनायनि बारै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा आं माने मार्बल बाद गेलेनायनि बारै एसेबां मिथिया बेखायनो
औ नोंथां गिबियावनो जोङो मार्बलखौ माने खांनानै लाग्रोयो आरो ना जायफोरा गेम गेलेगोन बेनिफ्राय बे गेम गेलेनाया मोननै रोखोमनि जों गेलेयोमोन आरो मोनसे या जाहैबाय रिं गेलेनाय होननानै बुङो बेखौ माने ओ इसे रिं बायदि माने आसा सान बादि बानायनानै लायो। ओ दुलुर दुलुर बानायनानै लायो आरो हायाव बोनानै बेनिफ्राय गेजेराव गर से मार्बल दोनो आरो
ओम
बे गासैयावबो दे गल बोनायाव मार्बलखौ बेसेबांखिनि दं बेखि निखौ बि सेबांखिनि रानदोंमोनबा गरबाबा गरबा गरथामबा गरथाम बेबायदि राननानै गेलेयोमोन आरो बेनिफ्राय जाय जा आ आरो मोनसे गोजानाव एसे गोजानाव बे ओ रिं बानायनायनि एसे गोजानावहाय सिन गोलाव बोनानै लायो आरो बे सिन गोलावआव बेनिफ्राय जायफोरा गेलेगोन बिसोरो बे मार्बलखौ खुबैहरो आरो ओमफ्राय जाय निया माने बै आसामाव बा सिनाव नांङो ओ बियो माने गिबि जायो आरो गिबि गावग्रोनो मोनो आरो बेबादि गेलेयोमोन जोंङो। बेनि अनगायैबो आरो दंबावो ओ जेरै मा होननानै बुङो बेखौ आन्थुजों गावनाय होननानै बुंङो आरो
औ औ
औ बेबायदि गेमबो गेलेयोमोन जोंङो बेनि अनगायैबो नों नोंथांआबो मा मा गेम गेलेयोमोन ओरैनो?
ओ आंथ' नोंथां आङो बाथा गेलेनाय खौबो गेलेदोंमोन बेनिफ्राय जेब्ला आं उन्दै सममोन अब्लाहाय आंङो हौवासा फोरजों माने क्रिकेट गेलेनायखौबो गेलेनाय जादोंमोन ओमफ्राय बेजोंनो
औ
बाथा गेलेनाय बिदु गेलेनाय आरो बिदिनो उन्दै समफोराव ओंखाम ओंख्रि संनाय गेलेनाय बेफोर गेलेनाय जायोमोन नालाय बेफोरखौ गेलेनाय जादोंमोन आरो नोंथां नाथाय दानि समाव दा बेफोर गेलेनायखौ नुनो मोनलियानो बांद्राय गोबां खम बिबांङाव नुनो मोनो न ङा होनब्ला नाथाय जोंफोर गेलेदोंमोन आरो उन्दैयाव ओ बिदिनो बाथा गेलेनाया थ' ओ गनजों बिदिनो एर खोनानै बुनायखौथ' मोनथिखायो खोमा नोंथाङा
औ नोंथां आंबो गेलेफेरदो गेलेदोंमोन आंबो बेखौ उन्दै समाव।
थ' बिदुआथ' बिदिनो ओ प्लास्टिकजोंनो जोंङो खानानै ओ बल बानायोमोन मोनसे प्लास्टिक खाथेनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय अन्थाइखौ जाबनानै बे अन्थाइखौ खोख्लैयोमोन बेनि फ्राय आरो ओ होसोनानै मानसिनाव फोनांङोमोन स' बेफोर गेलेनायखौ गेलेयोमोन आरो आं उन्दैयाव ओमफ्राय बिदिनो आरो फरायसालिफोरावबो जोंनियाव
औ
फरायसालियावबो ओ जोंनियाव गोबां रोखोमनि माने खेलाफोर गेलेनाय जायोमोन आरो बेबाय दिनो ओ आखाइ-खा-आखायखौ खिथु उनथिंजाय लानानैहाय माने उनथिंजाय आखाय खौ लानानै ओरै ओ आथिं थोंसेजों थांनानै ओ दिरुंङाव खानाय बिस खुदखौ खुगाजों अरना लाबोनाय बेफोरखौ आरो मेगन खानानैहाय बिदिनो ओ तामा बुनाय बेफोरखौ गेलेयोमोन आरो सिगांङावहाय
औ बेथ' नंगौ दाबो नोंथां बेबादि खे ओ गेमफोरा आथिखालावबो दंङ। खायसे फरायसालिफोराव होनायखौ नुनो मोनो आंबो बेबादियैनो बे ओ मेगन खाथेनानै बाल्थिंफोरखौ बुयैनाय खौ गेमखौ गेलेनो मोन्दों आरो। बेनि अनगायैबो बे दंङोना आलि बारनाय गेम बेफोरखौबो गेलेनो मोनदों खारनाय ओ बेबादिनो गोजौ बारनाय बे गोलाव बारनाय बेनि अनगायैबो बे मिउजिक चियार बेफोरबायदि गेमफोरखौ आं गे गेलेनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो आरो जोंना उइत थ्र' दोङोना वेट थ्र'फोरखौबो आंङो बेबादिनो गेलेनो मोनदोंमोन।
औ औ लेरथाय खुबैनाया?
औ लिरथाय खुबैनाय।
औ औ आंबो बेखौ गेलेदोंमोन नोंथां जेब्ला जों फरायसालियाव दंमोन बे नाथाय ओ गोदो फोराव जोंफोर जेब्ला फरायसालियाव फरायोमोन बे टाइमाव आङो गोबां रोखोमनि गेलेनायफोरखौ बांसिन माने बाहेरायाव फोथारफोराव जायफोरखौ गेलेयो। बेफोर गेलेनाय आं बांसिन नुयोमोन नाथाय दानि समफोराव आं बेफोरखौ जोबोर खम नुयो आं गेलेनायनि मादाव दायो खालि खारनायखौल नुनो मोननाय जायो। बांसिन बिदि ओ ओ माखासे रोखोमनि गेलेनायफोरखौथ' नुनोखोनो मोन थांलिया। क्रिकेट फोरफोरखौ नुनाय जायो दासिमबो।
औ बेथ' नंगौ नोंथां आं जेब्ला मुलुग गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव आं फरायदोंमोन अब्ला आं बेवहायबो आङो क्रिकेट गेमबो गेलेनो मोनदोंमोन। ओ बांसिनै आं बलार जानो मोनदोंमोन आरो।
औ क्रिकेट ओमबाथ नोंथाङा क्रिकेट गेमनि बादै एसे ओ बुंथिनो हागोन खोमा नोंथांनियाव उम माखासे रोंगौथि थागोन खोमा! क्रिकेटनि बारैसो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा फैगोन
सा जिसे थायो नङा होमबा?
औ।
औ बेवहाय सासे केप्टेन थायो।
औ।
ओ बेनिफ्राय बेवहाय ओ सा ओ बेवहाय बे मा होनो ओ स्टाम्प थायोना?
औ नोंथां।
बेस औ बे स्टमनिफ्राय जाय माने बुगोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय सासेया माने ब गुबुन हानजानि ओ ब मा बलार जायो ओ खुबैयोना बल बेयो माने खुबै हरो आरो बेबादि ओमफ्राय ओ जायफोर पार्टि दोङोना ओ गुबुन मोनसे टिम ओ बे मोनसे टिमा माने बे बलफोरखौ ओ हमनो नाजायो आरो बेबादि। आरो बेनि अनगायैबो आं बे क्रिकेट गेलेनायनि अनगायैबो आं भलिबलबो गेलेयोमोन बे इउनिभारसि टियावनो आं गेलेनो मोन्दोंमोन।
अ नोंथाङा भलिबलनि बारै बुंनो हागोन नामा माने भलिबलाव जेनेबा साबोसे गेलेगिरि थायो आरो ओ बिदिनो अबे टिमनिफ्राय जागायो जागायनाया माबादि जायो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा एसे?
भलिबलावथ' गासै बे सयजन थायो मोनसे टिमनिफ्राय ओ गासै बार'जोन जायो आरो गेलेनाया ओ बेबादिनो ओमफ्राय मोनसे सासेया बुनानै आरो सासेया बेखौ बै गुबुन मोनसे टिमनिया बेबादि बुयो आरो। ओ गेजेराव नेट थायो आरो बेबादिनो गेलेयोमोन। आं बांसिनै बे भलिबलखौ गेलेनो मोजां मोनोमोन आरो।
औ।
आरो बांसिनै बल खुबैनानै मोजां मोनोमोन आङो।
औ नोंथाङा बास्केट बल गेलेबाय नामा नोंथां गेलेनो मोनदोंमोन नामा?
केट बल गेलेफेराखै नोंथां।
अ फुटबल गेलेबाय नामा नोंथाङा?
आंथ' फुटबल गेलेबायमोन। ओ बे इउनिभारसिटियावनो आं फुटबलखौ गेलेनो मोनदों।
अ फुटबलनि बारे माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथां?
ओ नोंथां फुटबलनि बागै आंङो आं गेलेबायमोन गेलेनाया जो गोबां ओ सम जाबायमोन नालाय एसे बावबाय आरो आं गेलेनाया जानो हागौ मोनसे टिमाव जिजोन थायोमोन नामाथाय?
औ नोंथां फुटबलाबो बेबायदिनो आंबो गेलेदोंमोन नोंथां आंना नाथाय आंबो इसेबांनाखि मोजाङै गोसोआव गैला नाथाय बिदिनो फुट फुटबल गेलेनायावबो ओम मोनसे टिमाव बिदिनो जिसे जोन थायोमोन नामा नोंथां?
जिसे बेखौथ' आं मिन्थिला जि जिसे थायोमोन ना जि थायोमोन आं
औ दानिया बिदिब्ला नोंथां नोंथांङाबो नोंथाङाथ' गो उन्दैनिफ्रायनो गोबां खेला गेलेबाय नङा होनबा नों थां स' बेनि सायाव नोंथांङा बबे खेलाखौ गेलेनानै बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो?
नोंथां आंथ' भलिबलखौनो गेलेनानै बांसिनै मोजां मोनो।
आ जोबोर मोजां नोंथां। थां नोंङा बेडमिन्टन गेलेयोमोन नामा नोंथां?
आं बेडमिन्टन गेलेफेराखै नोंथां उन्दैयाव गेलेफेरबायमोन अब्लाबो बेबादि दायरेक्टलि गेलेनाय जायाखै आरो मोजांङै।
औ नोंथां आंबो गामियावनो बिदि गेलेनाय जायोमोन न'नि फंबायमोनजोंनो बिदि गेलेनाय जायोमोन ना नाथाय टुरनामेन्टाव आंबो बिदि गेलेनाय जायाखै माने एसेबांनाखि रोंगौथि गैया नालाय। बिनि थाखायनो।
नोंथांङा आरो बेफोर गेमनि अनगायैबो बा खेलानि अनगायैबो आरो माबाफोर गुबुन खेलाफोरबो गेले गेलेबावदोंमोन नामा?
ओ आंथ' नोंथां मोनसे बिदिनो दायोथ' इउनिभारसिटिफोराव ख ख' होननाय मोनसे गेलेनाय दंङ नोंथां। नङा होमबा नोंथां खारनाय आं बेखौबो गेलेनानै जोबोर मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ।
थ' जोंङो इउनिभारसिटियाव बेखौनो गेलेयोमोन आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो दायोथ' बेखौ गेलेनाय होनजानाय नङा नाथाय आं सानस्रिनायखौ मोजां मोनो आरो। सानस्रिनायनिबो खेला जायो नालाय।
औ नों
थ बेहाय सानस्रिनो औ नोंथां आंङो सानस्रिनो रोंगौ। माने जोंनियाव बिदि इउनिभारसिटियाव माने सोलोंथाइ होयो नालाय बे सानस्रिनाय बारै स' आं बेहाय सानस्रिनायखौ सोलोंनानै लादोंमोन आरो। थ' बेनिखायनो।
औ।
नोंथां जोंनि राय्लायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'जागोन नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।